हेलौ।
हेलौ नोंथां
औ खोनादों।
खोनादोंना?
खोनादों खोनादों।
अ नोंथाङा मा खालामदों दायो?
आं ओरैनो दङ नै जिरायनानै।
अ बिदिब्ला नोंथाङा जुदि फ्रिब्ला नोंथांजों मोनसे बाथ्रा सावरायनो हागोन ना?
औ हागोन हागोन।
बिदिब्ला जोङो ओ बेरायनायनि आयदायाव सावरायलायनि दे।
औ जायो दे सावराय जागोन नों
अ नोंथाङा दिनैसिम बबे बबे जायगायाव बेरायफेरखो? अननानै फोरमायनो हागोन ना?
आंथ' बेरायनाया बिदिनो बारा बेराया आरोना। बिदिनो गो गोजान गोजान जायगायावथ' आं थांफेराखै थांनायालाय।
अ नंगौ नामा नोंथां?
औ ओमफ्रायो नोंलाय?
आंबोथ' इसेबां देवानि नङा नंनायालाय।
औ
सम सम बिदिनो मालाबा मालाबा बेरहायो आरो।
औ
खाथि खालायावनो बेरायो साइकेलफोरजों थांलाबायो।
उम गारि मथर गैया होमबा?
गारि मथरा थम थमफोरखौ मोनो आरो लांबालाय ।
औ।
होमबा बोथ खाथि खालायावलाय मानो नांलायलायो बेफोरखौलाय ओंखायनो साइखेलफोरजोंनो हान्थिलाबायो आरो नोंथां ।
औ औ।
दिनैसिम गुवाहाटिफोर बायदियाव आं थांफेराखै नोंथां ।
औ आंबो थां थांफेराखै आंबो थांनायालाय ।
अ। मा मा जायगायाव थांफेरखो नोंथाङा?
थांनायालाय आङो बिदिनो खोन्थानो खोन्थाथाव जायगायानो गैया बिदिनो खाथि खाला
अ खाथि खालाफ्रावबो जेबो टाउन सहरबो गैया नामा नोंथां बेरायथावथाव
दङ दंनायालाय बिदिनो जों एरियानिनो टाउन
औ।
बेफोराव बेरायो आरो खाथि खाला जायगाफोराव
जुदि थांनो मोनबालाय गोसोफ्रा मोजां मोनो आरो नोंथां जायगाफोरखौ एसे गोजान गोजान समायना समायना जायगा बेरायनो मोनोबा दुखु दाहाफोरखौ बावगारो नोंथां
औ नंगौ नंगौ
औ।
थांनोलाय गोसो जायो
औ
थाखा फैसाफोरनि थाखायनो थांनो हाया जायो आरो बेफोरावबो
औ गारि मथर।
औ।
आं दिनैसिम बिदिनो सेन्टार बाजारफ्रावसो थांनाय जायो आरो टाउनावथ' थांनाय जाया
औ ओमफ्रायो
नोंथाङाथ' मा बुंबावनो
औ बुंदे
एसे फोरमायनानै होबावदो
औ
नोंथाङा ट्रेनफ्राव गाखोनानै माबायदि मोनो गोसोखौ
आङो मोजां मोनो।
अ ट्रेनावबो बायदिसिना गोथाव गोथाव गुदुं गदुं बायदिसिना सावनाय माबानाय गोथाव गोथाव लाबोयोना जाग्रा बेसादफोर बेखौ नोंथाङा जानो मोजां मोनगोन ना मोना
मोनो
अ नोंथाङा दिनैसिम मा मा गारियाव गाखोफेरखो
आङो गाखोनायालाय बिदिनो ट्रेन बास बेफोराव गाखोबाय आरो
अ नंगौ नामा नोंथां
औ नंगौ नोंथाङालाय
औ आंथ' ट्रेनाव बिराद मोजां मोनखायो नोंथां
औ
गोदो उन्दैनिफ्रायनो आङो ट्रेनजोंनो बांसिन हान्थिनाय जायो आरो
औ
ट्रेनजोंसो थांखायो जेरावखि थाङा आङो बबावबाफोर बुर जानो थाङोबा ट्रेनजों थाङो
बिनिफाय
आङो बासफोरखौ बारा गाखोनो मोजां मोना नोंथां
औ
खर' गिदिंनाय जायो आहा
औ
ट्रेनाव हलाय बे आङो जानाय लोंनायफोरखौ बिराद मोजां मोनखायो आरो सुबिदा मोनो आङो जेखौ जानो लुुबैयो बेखौनो मोनजायो ट्रेननिफ्रायथ' जेबो ओंखारनानै बायनो गोनां जि गैया नालाय जिरायनानैनो बायनानै जानो हायो ट्रेन सिंआव
औ औ
नंगौदा नोंथां?
नंगौ ओमफायो बेबायदिनो नोंथाङा ट्रेनावहाय मा मा जानायफोरखौ बांसिन मोजां मोनो आरो
आङो ट्रेनावथ' दावदै रुनाय जायो बादाम जायो मालाबा बायदिसिना अनेक गय फाथैफोरखौबो जायो आङो बायनानै
औ
बैग्रि बैग्रिनि आसार बानायोना पेकेटाव सोनाय फिसा फिसा बेखौबो बिराद गोथाव मोनो आं जानो नोंथां
औ औ
माला माला जायगा मोनहैयो आं फाथावखौनो मोना ट्रेनाव माबा माबि जालांबाय थानानैनो
साना बादाम साना बादाम होनबाथाय आङो गोसोखौनो जा मोजां मोनखायो नोंथां ट्रेनाव
ओमफ्रायो नोंथाङा दालाय मा मावदों?
मा होनदो नोंथां?
मा मावगासिनो दं होनदां
ओ नोंथां आङो दायो ओरैनो दङ बरथमान आं जेबो मावथ'वाखै
ओ ओमफ्राय जानायालाय माथो ओंख्रि जायामोन?
ओ नोंथां दहाय सानसुआवथ' ओंख्रिया जोंना आलुजों फानथावसोमोन
ए
ओमफाय ना गोरान बाथोनमोन आरो
औ
जानानै जानानै जाब्रैलायदांसनै गोथावानो ओरैबायदि गोथाव मोन बाय आं
नंगौ नामा नोंथां हेलौ ।
औ । खोनादों नोंथां बुं ।
औ ।
खोनागासिनो नोंथां बुं ।
औ औ
मा एसे मुहिनि गोनां बे ट्रेनाव गाखोलाङोबाथाय जानाय लोंनायजोंनो माला माला जायगा मोनहैयो फाथथा मोना।
नंगौ दा नोंथां?
आंबो ट्रेनावसो बांसिन मोजां मोनखायो।
औ गोजौआवबो उन्दुलांनो हायो गाखोलायनानै। गोसोबायदि थांनो हायो।
ट्रेनावसो गाखोनो हाखायो नालाय ।
औ।
कारफोरावहाय बासफोरावहाय आरो आं गाखोनोबो हाखाया।
औ बासाव गाखोना नोंथाङा मा जायो होनदों?
बिदिनो खर' गिदिङो मायो आरो गोबानोबो ओंखारलायलाङो।
ए नंगौ नामा नोंथां?
उम ।
जायो बिदियालाय आंहाबो।
उम ।
बेनि थाखायनो हान्थिनो हाया बासजों जेरावखि थाङा । सोरबा लिङोबाथाय थाङा थाङासो होनखायो आङो बासजों।
उम उम । ओमफ्राय बिदिनो नोङो थांफेराखै आरोना बासजों?
औहो थांफेराखै आं जेरावबो।
औ ।
औ नोंथां बुं औ खोनागासिनो।
उम ।
खब'राथ' मोजांना नोंथांना दासान्दै?
औ मोजाङैनो दङ।
अ । दे बिदिनो मोजाङै मोजां थाबाय थानां
उम ।
हेल' नोंथां मा जाखो?
औ खोनादों खोनादों बुं। खोनादों ।
औ ।
बुंलाय बुंलाय नोंथां ।
जोंनि बेरायनायनि आयदायाथ' जोब्बायानो नोंथां ।
उम ।
दायो दोनथ'नायनि समासो सफैबाय नोंथां।
औ औ होमबालाय दोनथ'नोसै नामा?
औ उनाव समफोर मोनबा रायज्लायफिननोसै।
औ औ जागोन दे नोंथां।
बिदिब्लालाय दोनथ'लायनोसै ।
उम दे।